खोनादोना नोंथांआ ओ नोंथाङा दा फ्रि ना
औ फ्रि नोंथां
नोंथां जों फंनैसो बाथ्रा रायलायनो हागोन ना
हागोन दे नोंथां
आं नोंथांनाव बर' हारिया मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो बिनि सोमोन्दै एसे सोंनो सान्दों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां
देलाय नोंथाङा एसे फोरमायनो होलाय बर' हारि माने बर' सुबुंफोरा मा मा ओंख्रिखौ बां बांसिन मोजां मोनो
बर' सुबुंफोरा गाहायै अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि
औ
नाफाम बाथोन
औ
आरो बेनि अनगायैबो मैद्रु बायदिसिना रुला बायनानै जानाय।
औ
बेफोरबायदि ओंख्रिखौ बांसिन मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ
दायो बर'फोरनि गाहाय ओंख्रि होननानै बुंथारोबा जोङो अनला ओंख्रि सबाय जों साम' सबायजों दाउ
औ
अनलाजों दाउ
औ
अनला फाख्रि
औ
अनलाजों औवा मेवाइ
औ
बेफोरखौनो होननानै बुंनो हायो आरो नोंथाङा।
औ
बेफोरबायदि ओंख्रि जानानै माने बर'फ्रा जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथाङा
आरो बर'फोरनि गाहाय ओंख्रि बै अनला ओंख्रियाथ' नोंथां
औ
गोदोनि दिनाव बर'फोरनि हाबायाव बाथौ फोरनि गाहाय जि हाबा माने बर'फोराथ' गाहायै बाथौखासो नालाय नोंथां
औ
बे हाबायाव माने
औ
ओ अनला हाथासुनि हाबा जि जायोमोन बेहाय माने अनला ओंख्रि नि अनला ओंख्रि संनानै हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो जाहोनाय जायोमोन आरो नोंथां दा। अनला बर'नि ओंख्रिफोरा बेफोरबायदिनो आरो नोंथाङा
औ ओरैनो नोंथां अनला ओंख्रिखौ मा मा रोखोम माबोरै सङो? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा ना हानाय नङा?
नोंथां अनला ओंख्रिखौथ' आं संफेराखै नाथाय न'फोराव अनला ओंख्रि संनायखौ आं नुदों आरो नोंथां होमबा आं- बेनिफ्रायनो एसे फोरमायनो नाजानाय आरो दा हौवा मानसिसो जाहैबाय नालाय
औ
ओंखायनोथ एसे गोरोन्थिबो जानो हागौ खिन्थु आं बिदिनो संङो होननानै आं मिथियो आरो नोंथां एसे एसे फोरमायनि आंङो गिबियावनो माने अनला ओंख्रि संनो थाखाय
औ
जोंनो अन गुन्दैनि गोनांथि जायो गाहायथारै
औ
दा बे अन गुन्दैखौ देनो थाखाय
औ
गिबियावनो माइरंखौ सुनानै
औ
दै गसर होग्रोना लानाय जायो खेरखायाव माइरंखौ सुनानै बेनि उनाव जेब्ला माइरङा दै गसरखाङो होनबाथाय बे माइरंखौ थफसि
बा आथिखालि आथिखालथ ग्रेन्दारफोराव होनानै उन्नानै लानाय जायो
औ
बेनि उनाव ओ अनलाजों मा संफागोन बिनि सायाव सोनारसिगोन आरो नोंथां
औ ओ अनलाजों ओ अनलाजों जेनेबा दा जों हमना ला अनला जों दाउ संनोबा
औ नोंथां
बोरै संगोन नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंनि मिथिनायखिनिखौ
औ नोंथां दा अनलाजों दाउ संनो थाखाय दाउ बेदरखौ नांबाय नङा होमबा नोंथां दाउ बेदरखौ ओ नआव जुदि दाउ दं दाउखौ बुथारनानै दाउखौ फोसाबग्रोनानै बेदर गोदानै ला ग्रोबाय
औ
दा बै ओ अन गुन्दै देना दोननायजों दैना दोननायखौ सारायाव दै साराय एबा सारायावनो गाहायै सारायाव दै ग्लब ग्लब गोदौ होनानै
औ
अन गुन्दैखौ माने फारसे आखाइजों आगसि आखाइजों हमना ला आरो आगसि आखाइजों अन गुन्दैखौ होनानै आगदा आखाइजों खादौ बा खोस्लिफोरजों एरबाय थानानै होनो गोनां होनांगौ आरो नोंथां
औ
ओ नङाबा मा जायो नोंथां माने फोरबे बेफोरबायदि एरबाय थायाबा अन गुन्दैखौ होनायजों लोगोसे बेफोरबायदि एरबाय थायाबा
औ
अन गुन्दैया माने लादुरा खानाय बायदि
खाजोबना खायो आरो नोंथां माने मा होनो दैयाव गलायजोबा दै गुदुङाव आबुङै गलिजोबा आरो नोंथां
औ
दा बेफोरबायदिनो ओ ओ मा होनो इखौ अन गुन्दैखौ दै गुदुङाव होखांनानै लाखांनाय लानायनि उनाव
औ
ओ दाउ बेदरफोरखौ होयो नोंथां दाउ बेदरखौ बिनि सिगाङावनो एवफ्रामग्रोनानै लायो नोंथां एवफ्रामग्रोना नानै लायो बिनि उनाव ओ दै बे दै गुदुङाव
औ
अन गुन्दै होनाया हो होना गलायखांनायनि उनाव ओ दाउ बेदरफोरखौ होयो दाउ बेदरफोरखौ होनानै गोबां रोखोमनि माखासे गोबांथ' नङा एसेबां माखासे बानलु सामब्राम गुफुर बायदिसिना मस स्लाफोरखौ होनानै लायो
औ
होखांनायनि उनाव जेब्ला नांगौ जखानि होयो आरो संख्रि बानलुफोरखौ खौ बेनि उनाव जेब्ला मोननोसै नोंथां
औ
मोननोसै समाव बरफोरा गाहायै गंगार दुन्दिया होयो आरो नोंथां अनला ओंख्रियाव
औ
बेफोरबायदिनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो
ओरैनो नोंथाङा अनला ओ ओंख्रि जानो माबायदि मोनो?
अनला ओंख्रि जानो मोजाङानो मोनो नोंथां
औ आंथ अनला ओंख्रिखौ बयनिख्रुइ साब सिन मोनो आरो बरनि ओंख्रियाव
औ औ नोंथां
आं ओरैनो नों ओरैनो नोंथाङा आ बरनि सबाइजों साम ओं ओंख्रिखौ नोंथाङा मोनजाफेर दोङा ना मोनजाफेराखै?
मोनजाफेरदों नोंथां बेफोरखौथ जाखायो नोंथां बिराद गोथाव मोनो आं सबाइजों सामखौबो
औ
सबायजों साम सबायजों दाउ सबायजों ना सिंगि
औ
बिराद गोथाव मोनो आं नोंथां बेखौ
औ ओरैनो ओ ना सिंगि होनना बुङोबा नोंथांमोननिजों ना सिंगि मोननो थाङोना? ओ लकेल औ
नोंथां मोननिथिंजायलाय
ओ जोंनिथिंजाय मोनो मोननाया नाथाय बांसिनानो सालानिया जायो आरो नोंथां
अ गुबुननिफ्राय लांनाय आर
औ औ नोंथां औ
औ जोंनि थिं मोनो नों थां जायगायावनो ना गुरनानै मोन माने ना सानानै मोनो आरो
औ
दाथ नाफोरनि दामाबो गोबां जाहैबाय नोंथां
औ जाबाय नोंथां जाबाय
औ
ओरैनो नोंथांमोननिजों ओ उम ओ आं नोंथांनाव मोनसे बाजारा सोंबावनोसै हा नोंथां?
दे नोंथां
ओ बरनि ओ नाफाम बाथोन ओ नाफाम बाथोनखौ बोरै बानायो एबा बोरै माने सङो एबा बानायो बोरै बानायनानै दोनो दोनथुमो ओ नोंथाङा बिनि बागै माबा मोनसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां
देलाय फोर फोरमायलाय नोंथां
नाफामा नोंथां बरनि मोनसे गाहाय माने मुंदांखा जाग्रा आरो नोंथां
औ
जाग्रा आदार
औ नोंगौ
नाफाम देनो थाखाय जोंनो ना गोरान नि गोनांथि जायो नोंथां
औ
ना गोरानखौबो एसे बुरजा नांगौ जायो नोंथां
औ
दायो हमना हमना ला ओ जेखाइ गुरनानै मोननाय
औ
ना एसे फिसा फिसाफोरखौ
औ
बा लाङि सानानै मोननाय
औ
बा सेन सानानै मोननाय एसे ना फिसा फिसाफोरखौ बांसिनै देयो आरो नों ना गिदिराबो देजायो जेबो नङा होमबा बो ना गिदिरनि बेसेना दामा बांसिनबो जाबाय नालाय आरो ना गिदिरा जानोबो एसे मोजांसिन जाहैयो नालाय नोंथां ना फिसाखौ बांसिनै देयो आरो आरो ना फिसानि ना फामासो गोथावबो जाखायो
औ औ ओ नाफाम देनायाव लोगो गोआव माबा मोनसेफोर होफायो नामा
औ नोंथां आं एसे फोरमायनोसै
औ
नाफाम देनो थाखाय नाखौ फोरानखा फोराननानै लायो ना गोरानखौ बिनिफ्राय फ्राय ओ उवालाव
औ
देयो माने ना गोरान देनायावबो गोबां माखासे गोबां रोखोमनि माबा गोबांथ' नङा माखासे माबा होफायो आरो जेरै ओ थास' गांखं
औ
आरो माखासेफ्रा थालिर ओ थालिर फस्लाबो होयो होननाय खोनादों आं नोंथां खिन्थु जाहा देबाथाय थालिर फस्लाखौ होआ आरो थास' गांखंखौनो होयो नोंथां बेफोरबायदिनो माखासे माबा हो मोनसे बेफोबायदिनो मोनसे माबा होफायो आरो नोंथां दाथ' आं थास' गांखं खंजोंसो देनायखौ नुबाय नालाय थास' गांखंखौनो होननोसै आरो आं नोंथां दा थास' गांखंखौ नांगौ जखानि हो फानानै ना गोरानजों देग्लियो देग्लिखा देग्लि खांनानै जेब्ला ना गोराना देग्लि जायो अ देग्लिनाया जायो अब्लाथाय बेखौ औवा हासुं
औ
एबा बयामफोराव सोनानै
मोजाङै खाथे माने खाथेनानै बा मारिथेनानै
औ औ
खाथेनायावबो औवा माबायाव मा होनो औवा हासुङाव जुदि सोयोबा नोंथां
औ
मोजां खाथेनानै माबा बिलाइफोर औवा हासुंखौ मोजां मुथुनानै बेनि सायाव हाफोर लिरथेनानै दोनो आरो नोंथां जाहाथे बार हाबनो हाया आरो बयामफोरावबाबो मोजां खाथेनानै प्लास्टिकफोरजों फानबावनानै दोनो आरो जाहाथे बार हाबनो हाया नोंथां बा माने मा जायो गाज्रि जायो।
औ ओरैनो नाफाम नाफाम बानायखांनायाव दा देखांनानै सोना दोनो माने जा जानाय बेसेबां समनि गेजेराव जायो। थाखाय एसे फोरमायनो हागोन नामा ससे
औ नोंथां नाफामाथ' मास मोनसेनिफ्रायनो जा जायो होनना बुङो। नथाय एसे गोबाव दोनबा मोजां आरो मा जेरै मास मोननै मास मोनथाम
औ
बेफोर बायदि दोनहैबा नाफामा जानो गोथावसिन जायो आरो नोंथां
औ
जेब्ला सङो अब्ला मोदोमनायाबो बांसिन जायो
औ
जानोबो मोजांसिन मोनजायो बेफोर बायदि जायो आरो नोंथां
औ आं मोजां मोनो माने नाफाम जानानै माने नोंथांमोन बर' हारिनि ओंखि् नालाय
औ नोंथां औ
ओ जेखिनि दा जों राय्लायनायाव गोजोननाय थाबाय टाइमबो जाबाय नालाय नोंथां
औ नोंथां औ दे दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।